औ उन्दु नामा
ओ उन्दु थवाखैनो नोंथाङा लाय?
अ मोनफैथ'याखैनो।
औ
नोंथाङा फ्रि दंना?
औ औ फ्रियानो।
बिब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नामा नोंथां?
अ औ सावराय जायो।
मैगं माने ओंख्रिनि सोमोन्दै सावनायनि जेनेबा थास' थास'नि सोमोन्दै सावरायनो औ दायोथ' औ सावराय जागोन ना
औ जायो सावराय जायो
औ बिदिब्ला आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो
औ औ जायो दे
थास' थास'खौथ' जोङो माने बर'फोरनि माने मोनसे टेस्टि जाग्रा खाजा नांगोन आरोना
औ औ
थास'खौथ' बयबो माने गासैबो नङाबाबो माने बां नानो मोजां मोनो आरो बर' बा गुबुन हारिफोराबो जानायखौ नुनो मोनो औ बे औ बेबायदिनो थास'आबो माने गोबां मोनबा बाहागोफोर दङ गासैखौबो आं मिथिया ना आङो मोनसे मोननैखौ मिथियो आरो माने ओ थास' ओ दुुरा देमा थास' निफ्राय आरो औ बेबायदि आरो ओरैनो माने हाग्रानि थास' बेफोर
औ हाग्रानि थास'आबो गुफुर मोनसे आरो माबा गोसोम मोनसे दङ ना ओम आरो बे माबा आसु थास
अ आसु थास ओं एसे गिदिर गिदिर जायो ना बियो औ बेखौ माने बेदरफोरजों जायो ओरैनो आलुफोरजोंबो जानो हायो आरो औ अ दुद कुसु बे बेखौ माने औ बिनि माबा बिलाइ बा दान्थाखौ जायो आरो बेदरखौबो जायो नामा मिथिया आरो
ओं माबा बरनाखा ना म बायदि होननाय बे खोननाय मोनसै आं बरनाखा
अ अ बिदिखौ आं मोनजखाय बे दुखुसिखौ मोन भिटामिन थायो होनना बुङो आरो बे माने बांसिनानो थास'खौ माने ओइ गोसोमथासुलाव बांसिन आइरन मोनो होनना बुङो आरो मा दा थ'खौबा थ'खौथ' जोङो गासैखौबो जाजोबो होनबाबो गोरोन्थि गैया नङा
औ नंगौ नंगौ
थास' बिथ'राइ बेनिफ्राय थास' आथिंनिफ्राय बिबारखौबो जायो आरो बेदरखौ माने गासैखौबो जाजोबो आरो थासयाव बिदिनोबो जरैनो माने ना गोरानफोरजोंबा ओ गोखै हैयोब्ला मेसा बा थाइगिर बेफोरखौ होयोब्लाथ' गोबां गोथाव जायो आरो थास' आथिङाबो दालि मैगं फोराव मै ओरैनो बेखौ आन्था सङोब्लाबो गोथाव जायो आरो बांसिनै औ आरो बे बेदरफोरखौ जोङो नाजों मेखि जानायखौ नुयो थायगिर बा ना बिदिनो फुख्रिफोरनि ना बा माने ना फियाब्लाबो जाजायो आरो खारैबो जानाय
औ जोंनिथिं जोंनिथिं बांसिन बे थास मोना खारैसो जायो नाफोरदो बेदरफोरदो खारैस जायो जोंनिथि बांसिनानो माने
अ औ जोंनिथिंबो जायो जानाया बेदरजों आं मोनजाया
अ
औ ओमफ्राय आरो औ। आर थास'बिबारखौबोथ माने सेम ओंख्रि सङो खायसेया खारै संनानै जायो आरो। माने औ औ खायसे गोखै होनानै। ओ- बेदरफोरजोंबो जायो ओमफ्राय आरो। खारै होबाबो ओम माने गोथाव जायो आरो मोननैबो मोननैजोंबो गोथावनो जायो आरो। औ आरो बे दुद खुसिफोरखौ माने बेखौ माने फ्राय माबा आलुजों संनाय बाय एवनाय बायदि नुयो आरो आङो। आरो गुबुन बेबायदि जायो नामा?
नै बे माबाखौ जायो खोमा ना बे बुग्ला
अ थास'बुग्ला बुगा बुगा
बुगा अ-बे गोलाव बे देन्थाखौ जायो आरो ना? गिदिर गिदिर जायोना ओम ओम ओम। औ
औ ओरैनो नोंथाङा ओरैनो थास'नि बे ओ-बाहागोफोरनि माबे? खौ बांसिन गोथावसिन मोनो ओ-माबायदि संनायखौ
औ औ आंथ‌ थास'-थास' होनबाथाय आंनि माने। सबबो फेभरेट आंनि माने थास'निमोन मोनसेबो माने पार्टदानो। आंनि थाखाय माबा नङा माने सब पर्टदानो आंनि थाखाय फेभरेट आरो थास'आ।
ओ- जेरै बे माबाखौ ओ-थास' आय इथिंखो ना गोरानजों सङोबा बिराद गोथाव जा-बिराद गोथाव मोनो आरो आं। ओमफ्राय बे ओ-मा होनो एखौ थास बिथिया थास बिथ थराय नामा नोंसिनिया अ औ जोंनिया थास'बि थिनो बेखौ ओ-नाफाम ओं। नाफामजो नाफामबो जानो गोथां मोनो ओमफ्राय आरो बे ना गोरान। ना गोथांजोंबो जायो औ नाफामजोंबो बिराद मोदोमो आरो। जों हस्टेलाव थाबाथाय जायोमोना आरो बिराद गोथाव बे जोंनि गवा लफारानि सासे लोगो दंमोन। बियो माने नाफाम लाबोयोमोन आरोना बिसोरनि नाफामाथ बिराद माने मोज जां रियेल जायो आरो औ गोथाव नआव बानायनाय एखदम बायनायबो नङा नालाय। बेगो थाव आराम जायोमोन आरो बिजों थास' बिथ'रायजों जायोमोन। बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय आरो ओ- बे थास' बिबारा। थास' बिबारखौ माबादो अमा बेदरदो। आरो बे ओं ना गोथांफोरदो ना गिदिरफोरदोबो बिराद गोथाव जायो आरो। ओमफ्राय आरो थास' बुगा ना मा होनदोंमोन नोङो? बे थास' बगाखौ ना नादो जाबाथाय बिराद गोथाव मोनो आङो बोरबा एसे रोसि टाइपनि खालामना जायोना। बेबो बिराद गोथाव जायो आरो ओमफ्राय आ आरो मा दंबावोमोनलाय थास' आ थास' बेदर बे सिंनि जोंनियाथ' बांसिन थास' बेदरखौ मासिफोरा जायो ना जाया मिथिया खिन्थु जोंनिया बिराद जायो आरो ना माबाखौ बे हाग्रायाव मोननाय थास स' गोसोमा अ अ बे गोसोमखौ माने जोंनिना दैमाफोर दङ नालाय बे दैमायाव जोङो जावनानै मोनसौयो आरोना बिराद बेदर थाङो बेखौ माने जावनानै। जायो जोंनिया मा होनो आरो माबाद जायो। मालाबा दाउ बेदरजों जायो माने लकेल दाउदो ओमफ्राय आरो बांसिन ना जायो आरो लकेल दावखौथ' मोनबाय थाया नालाय ना औ नादो गोथाव जायो आरो बिराद गोथाब जायो आरो बि ओं खेल दावदो आंनि थाखाय बिराद फेभरेट आरो सास' होननायनि बुस्थुआनो बिराद फेभरेट आंनि थाखाय थ' जेनेबा जोंनि बर'फोराथ' जाखायो आगोलनिफ्रायनो खिन्थु हारसाफोरा आगोल जायामोन आरो ना माने हारसाफोरा बुङोमोन जोंखौ हारसा माने बांसिन बांसिन मानसिफोरानो जायामोन आरो जोंनि ट्राइबेल ट्रायबेल मानसिफोर जायोमोन आरो खिन्थु माने जोंखौ जाबाथाय मा बुङोमोन बिसोरो बे बिसोर जगलनि बुस्थुफोरखौनो जाना मोनला बुस्थुखौनो जायो बिदि जंगलि फि साबिफोरखौ जालाबाय बिसोरो जेबो माबा गैया बिदि सानोमोन आर ना बिदि बुङबोमोन जानला जायो बिसोरना खिन्थु जेब्लानिफ्राय मिथिबाय जे बेयाव माबा मिबि जेनेबा बेनिफिट दङ होननानै बिदिननिफ्राय बिसोरसो माने गावसोरनि थालियाव गाव गावसोरनि नाम होग्रा जाबाय आरो ना गावसोरनि थालियाव नैबे जोंनि फालि होननाय माने गावसनि मोनसे थालिनि पार्ट बानायबाय आरो ना दा बे अनलाइन माबाफोराव ससियेल मिडियाफोराव नुसय ना थालिफोराव गावसोरनि होसोयो आरो ना एकदम थास'खौ जोंनियाथ' आगोल थास'खौ जेनेबा नेनानैबो ज जायोमोन ना मेनायखौ मिथियो ना? ओबे थालिर बिलाइयाव थालिर बिलाइयाव जि होनानै माबायो अ अ। अ अ नाखौबो मेयो जे ओमफ्राय खिन्थु थास'खौबो माबायोमोन जेनेबा आबै आबौमोना जायोमोन आरो ना । बे थासखो बेखौनो बे गोसोमनि माबाखौ बिथराइफोरबायदि एसे गोरलै गोरलैखो आरो ना नाफोरदो होनानै नङाबा बिलाइ दो होननानै माने अराव हांनानै जायोमोन आरो दा गावसोरनि गावसोरसो जा सोयो माने देखायसै आरो ना बेलेग मानसिफ्रा खिन्थु इसोर जायानोमोन आागोन ओमफ्राय दा आरो मिथिबाय नालाय थास'आव बिराद आइरननि थाखाय बिराद मोजां बिदि होननानै बे दानिया माने जायो आरो ना ड'क्टरफोरावाबो खिथाग्रा जायो ना खिथाग्रा जाबाय नालाय दानिया जेनेबा इफोरदि बुस्थुआ मोजां बा थास'आ मोजां जानो नांगौ जेनेबा आइरनफोरनि थाखाय बेखौ मिथिनानै दनानै जाग्रा जाबाय आरो आगोलथ' बिराद मुगैबो नङाबा जोंखौ जेनेबा इदि जंगलनि बुस्थु जाग्रा इदि होननानै आङो दानिया गावसोरनियाव नुनो मोनो आरो ना बिराद एकदम मिसोरासो माने गावसोरनि जोंनि मैगं जोंनि मा होनगोन थालिर गिनानै होयो आरो ओं जोंनाथ' आगोलनिफ्रायनो जाखायो जेनेबा
जाखायो औ ओरैनो ओ थास आरो माबाफोराव मा होनो नाफाम देनायफोरावबो होनायखौ नुनो मोनो। आरो थास' होनानै उम उम औ औ औ थास फोराननानै होयो नामाथाय
औ होयो खोमा फोरानो होनामाथाय मिथिया आंबो
औ एसे माने बि खौनो माने देन्थाखौ एसे एसे फोरान दबो खोमा उम दि देथखौ होननाय बायदिसो आङ माने गोसोन बुङ आरो न खमख मा गासैखौ बोजाय
औ
जिहुथु' जोंनिया थास' बिस' माने अमाफोर लायोबा अमाफोर होयो रुनानै अमायाथ' ओं उम थ'आ थास' जानाय अमाया माने गोथाव मोजां होना बुङो आरो गुबुन माने दानाफोर जानायनिख्रुइ
ए
अफ्रि जानाया ओं गोथावसिन थावसिनो होनना बुङो आरो ओरैनोथ' दायो गुवाहाटि टि नोगोर बा गुबुन माने नोगोरफोरनि माने दानाजों माने फिसिनायखौनो जानांगौ जायो आरो माने बेखौ माने लकेलखौ मोना नालाय लकेलाव आरो बांसिन सिनानो थास' अफ्रि बेफोरनो आरो
उम उम
औ बेनिखायनो
ओंखायनोथ' दानिया मानसिफोर ओ ओंखायनोथ' गामिनि मानसिफोरफोरखौ बे थास' बि-बिफ फांखौनो हानानै फुदुंनानै बोरैबा संनानै होनाय नुयो आरो न' उम उम
माबाया ओ गोसोमनिखौ बांद्राय हायाबाबो बेखौ बांद्राय जायाना गोसोमखौसो बांसिन जायो माने संनाय मानसिफोरा बेफोरखौ बांसिन मानो औ उम बिदिनो हानानै बे माइरं फोरजोंबो बा अफ्रि सेरेब सावनायफोरावबो गुदुंफोराव होन बेयो माबायो आरो थास' गोजाबो होनाय जायो अमाफोरा बिराद जायो आरो थास'खौ।
जायो अ अमाया देरो आरो न' होमबाबो?
देरो औ देरो उम उम देरो औ आरो गोथावसिनबो जया आरो
मा होनदों?
औ बिदिब्ला जोंनिया समा जाबायमोन। दोनथ'जासिगोन नामा? औ दे बिदिब्ला औ।